खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो हेलौ नोंथां हेलौ खोनादोंना नोंथाङा हेलौ खोनायाखै नामा नोंथां हेलौ नोंथांनि खोनाफैनो हायाखै आङो।
अ खोनाबाय थां
औ खोनाबाय नोंथां नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दोङो
ओ दायोथ' आङो ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो
अ अब्ला नोंथाङा फ्रियैनो दङ ना? हेलौ नोंथाङा फ्रियैनो दङ ना दायो औ दायो फ्रियैनो
औ औ नोंथां।
अ अब्ला नोंथाङा जों मोनसे थपिकनि सायाव सावरायनो हागोन नामा? अब्ला ओ दावबायनायनि सायाव सावरायनोसै नोंथां
औ जायो नोंथां
होनोब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ ओ दावबायनाया जोंनि जिउआव बा जोंनि थाखाय एसेबां गोनांथि बा जोङो दावबायनानै नै जोङो मा मुलाम्फा जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ नोंथां
औ अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना
ओ जोङो दावबायनाय होनोबा बेफोरबायदि बिदिनो जोङो गुबुन गुबुन हादोरावहाय दावबायलाङो
औ औ नोंगौ नोंथां
औ ओ जा जोङो ओ बेफोरबायदिनो जायफोरा साख्रि बा मोनसे बिजनेस मावो बेफोरबायदि ओम सम मोनबा जोङो गोजान जायगायावहाय दावबायलाङो आरो
औ
जोङो बेफोरबायदिनो मोनसे खामानिनि थाखाय थांनायखौबो जोङो दावबायनाय बुङो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेफोरबायदिनो जोङो गोजान गोजान हादोरावहाय दावबायलाङो आरो आथिखालावहाय दावबायनाया खोब मोजां गोदोसो गोदोनि दिनावहाय बुंनो थाङोबा बेबा फोर गैयि समाव दावबायनो खोब ओ मोनबा खस्थ'मोन दानिया गारि मथर ओंखारजोबबाय आरो गोबां रोखोमनि ओ गारिजोंनो जोङो दावबायलांनो हायो खोब मोजां जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दानि दावबायलांनायाव
औ
ओ नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ए दावबायनाय होनोब्लाथ' दावबायनाया जों सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोद गोनांथार नोंथां ओ दावबायनाय गैयाब्ला जोंहा माने बिदिनो जोङो गुबुन जायगायावबो थांनो हाया आरो जों दावबायनायजोंहायो मा मा सोलोंनो हायोबा जोङो मा मा रोंगौथि मोनो होनोब्ला जोङो दावबायनायनि गेजेरजोंहाय जोङो बिदिनो जों नुनो मोनै बा मिथिनो मोनैफोरखौबो जोङो मिथि नो मोनो बा जोङो सोलोंनो हायो नङा होनबा नोंथां औ गुबुन जायगाफोरावहाय थाङोब्ला जोङो जि जोंनि जायगायावहायो नुयि बा मिथियि बेफोरबायदि मुवा बेसादफोरखौबो जोङो नु हैनो हायो आरो बै जायगायावहाय माबायदि सोलिनानै दङ बा माबायदि माबायदि डिसिप्लिनै बा माबायदि संसार जायो बिसोरनि रायलायनाय बा बि सोरनि रेसपेक्ट खालामनाय मानसिफोरखौ बेफोर खौहाय जोङो सोलोंना फैनो हायो नोंथां
औ औ थारैनो
ओ सोलोंनायनि बेरायनायनि गेजेरजों जोङो गोबां माने नुहैयि जायगाफोरखौबो जों नुहैनो हायो बिदिनो जोङो मोजां मोजां जायगाफोरखौहायो नाहैनो हायो आरो जोङो दावबायनायनि गेजेरजों जों जोंनि गोसोखौहाय गोजोनग्लाय होनोबो हायो नोंथां ओ जेराव जोंनि माइन्डफोरा फ्रेस जायो बेरायनायजोंबो ओ दिनो जोङो दावबायनायजों जोङो बिदिनो बै मे जायगायावहाय माबायदि मोनसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावहायो जोङो थाङोब्ला बै जायगानि थानाय थासारि बा बिसोरनि संसार जानाय बिसोरनि जानाय लोंनाय बिसोरनि मावनाय दांनाय जों बेखौहाय मिथियो
आरो जोङो दावबायनायजों गोबां बिदिनो जों रोङिफोरखौबो जोङो ओ रोंबोनानै जोङो जोंनि जायगायावहाय बैसोरनि सोमोन्दै जोङो फोरोंफैनोबो हायो आरोना। रोंगौथि मोनबोनायखौ जोङो नुबोनो मोनबोनायखौ जोङो जोंनि जायगायावबो जोङो जोंनि सुबुं माहारिफोरनो जोङो बेफोरखौहाय जोङो फोरमायफैनो हायो बा खिन्थाफैनो हायो। बेरायनायाथ' जोंनि जिउआवहाय गोबां गोनांथार। आरो बिदिनो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायफोरखो?
ओ आङो दावबायफेरनाय बुङोबा आं बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावल' बेराय दावबायफेरनो मोनदों खाथि खालायावहाय बेफोरबायदिनो गो गोजान हादोराव बा गोजान जायगायावहाय आङो बेफोरबायदि दावबायलांनो ओ मोनाखै आरो सम मोनोबा उनावहाय ओ दावबायलांगोनखौ आङो सानो आरो मानो होनोबा दाथ' दाथ' गाव गावनि खामानियावहाय एसे ओ बेस्थ' थानांगौ जायो नङा नङा होमबा गावनि मोनसे थांखि बा मोनसे सिमांखौ जोङो जाफुंहोग्रोनांगोन।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरबायदिनो दा गावनि खामानिखौ जोङो मावग्रोनानै एसे रांफोर आरजिना लाग्रोनानै उनफोरावहाय बेफोरबायदिनो दावबायलांगोनखौ आङो सानो आरो।
औ औ
ओ दावबायनाय बुङोबाथ' ओ जोङो बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारिनि अन अनगायैबो गुबुन हारिफोरनि ओ संसार जानाय बा बेफोरबायदिनो बिसोर हारिया बोरै जायो बोरै थायो बेफोरखौ जोङो दावबायलांनानै मिथिहैनो लुगैयो नाथाय। थांनो मोनाखै थेवबो बेफोरबायदिखौ आङो उनफोरावहाय नायहैगोन सानो आरो नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङा गोजान जायगायाव दावबाय दावबायफेराखै ना?
बे थांफेरनो मो जायाखै नोंथां।
औ
नोंथाङा थांफेरबाय नामा?
आंबो बिदिनो गोजान जायगायावहाय थांफेराखै जोङो। ओ बै खाथिनि मानास हाग्रायावहायो माने थांफेरबाय आरोना नोंथां दावबायहैफेरबाय। औ आङो मानास हाग्रायावहायो माने बेरायहैखांबाय आरो नोंथां। बिदिनो जायगाफोरनि खाथि खाला पार्कफोरावहाय बेरायहैखांबाय। बाय।
औ
माने गोजान जायगा बा गुबुन हादोरफोरावहाय दावबायहैनो मोनेराखै आरो नोंथां औ
मानासखौथ' जोङो बयबो खोनायो नाथाय जोंनिफ्राय एसे गोजानसिन जायो नालाय जोङो आङो थांफेरनो मोनाखै आरो नोंथां।
अ
जोंनि बे ओनसोलावथ' बांद्राय बेफोरबायदि फेमास फार पार्क बो गैया ओ दङबा ओ जों जोंनि ओनसोलनिफ्राय एसे गोजान जायो आरो नोंथां।
अ अब्ला नोंथाङा न'आवनो थाबाय थायो आरोना बिदिनो? दावबायनाय जाया बारा औ आंबो बिदिनो खाथि खाला जायगायावल' बेरायनो मोन्दों नोंथां बि बिदिनो मानास बेरायहैदों जेराव जोङो मानास खौहायो गोबां मानसियानो नायफैयोबा गुबुन हादरनि फ्रायबो नायफैयो जेरै फरेनारफोर गोबां हारिनि सुबुंफोराबो नायफैयो जेराव जों मानासावहाय जिब जुनारफोर नुयो नङा होनबा नोंथां
औ
मानासआ जोंना हाग्रा बारि जायो जेराव बिदिनो गोबां बेसेन गोसा बेसेन गोसा माने जिब जुनारफोर थायो। ओ बेफोरखौ माने गोजान जायगानिफ्राय नायनो फैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंबो नायहैखांबाय नोंथां बिदि बिदिनो गोबां दाउराइ बिदिनो गान्दा मोख्रा बिदिनो गोबां जिब जुनारफोर जोङो नुनो मोननाय जायो जेरै मैदेर आरो गोबां गोबां माने नामखौहाय मख'जोबनो हा हाया नोंथां फनावहाय मानो होनोब्ला गोबां माने जिब जुनार दङ नालाय बिनि जाउनावहाय जोङो नामफोरखौहाय मख'जोबनो हाया बिदिनो गोबां जिब जुनारफोर जोङो थांबाथाय माने नुनो मोना आरो मानासावहाय
औ औ
औ बिदिनो मानास सिं सिङावहाय जेरै जोङो जाग्रा जेरै खेरादाफिनि बेफोरबायदि होनोना बेफोरबायदि बेखौबो जोङो मोननाय जायो आरो नोंथां। आरो बिदिनो जिब जुनाराथ' थाखायोआनोसै बिदिनो गोबां माने गोबां हारिनि सुबुंफोरा माने गोजान गोजाननिफ्राय जोङो नायनो फैनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां औ
आंबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा फननि गेजेरजों बेफोरबायदिनो गुबुन हादोरनिफ्राय बेरायफैनायखौ बा दावबायफैनायखौ नुनो मोनो
औ
औ बे जायगाखौ गोबाङानो फेमास होननानैबो मिथिनाय जायो आरो गोबाङानो औ गोबाङानो गावनि फ्रि टाइमावहाय बे जायगायावहाय मानास जायगायावहाय दावबायफैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ जोङो बिदिनो नुफेरि जिब जुनारफोरखौ नुयोब्ला जोंनि गोसो फोराबो गोजोनो नङा होनबा नोंथां औ औ अब्ला नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा जोंना समाबो जानानै फैबाय औ
ओ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथाङा दावबायनायनि सायाव फोरमायनायनि थाखाय
औ औ औ नोंनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां अब्ला दोनथ'नोसैना नोंथां औ दे